थारैनो नोंथांखौ खनसे लोगो हमफिननानै ओ‌ गोजोननाय मोन्दों। दाना नोंथाङा। बुंनाय बायदिनो बरफोरनि बायदि बायदि आबादनि सायाव जोङो सावरायनो लादों नङासै?
नोंगौ। नोंथाङा मिथियोना? जोंहा बर' हारि हिसाबै आबादनि सायाव सोनारनानै जाग्रा जाथि होननानै जों सिनायथि मोनो मानो होनबा। जोंनि सुबुंफोरा रावबो गुबुनाव थांनानै साख ख्रि मावनानै। बा बिजनेस मावनानै। जानो रोङा बेफार फालांगि। खालामनो रोङा। गाहायैनो जोङो गुदि थाखो बा एबा प्राइमारि थाखोआव खामानि मावनानै जाग्रा जाय आबादा जोंना प्राइमारि थाखो बा गुदि थाखोआव गोग्लैयो। बिदिब्ला नोंथाङा फंनैसो खोन्थाहो हागोन नामा बर फोरा मा मा आबाद मावनानै जिउ खुंनानै संसार जायो।
ओ थारैनो नोंथांनि सोंथिया गोबां मेहेरगोनां नंगौ बरफ्रा आबादजों थांनानै थाबोदों आरो बरफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जेब्लानासिम सुबुं माहारिया समाज दानानै संसार जाबोनो रोंदों बै समनिफ्रायनो बरफ्रा बरफ्रा बर माहारिया आबादनि सायाव सोनारबोदों एबा आबाद मावनानै जाबोदों नंगौ बरफ्रा बेफार फालांगि एबा गुबुन खामानियाव एसेबां गोसो जवा एबा जों गुबुनखौ ओ बायदिसिना फाव फेसन एबा सालाखि खालामनानै जोङो थगायबोनो रोंबोआखै जाबोनोबो रोंबोआखै बर हारि होननानै बुङोब्ला गिबियाव गोबां ओ जोबोर सोद्रोम सोद्रोम आखुनि नङा होमबा। नोंथाङा मोनथिनो लुबैनाय बायदि आं बर फोरनि आबादनि सोमोन्दै फंनैसो बुंलांनोसै बरफ्रा गिबियाव गोदो गोदायनिफ्रायनो माइ आबादनि सदै सायाव सोनारबोदों बर फोरा माइ आबादखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो मावबोनो रोंबोदों मावदों आं आरो गोदोनिफ्राय मोनथिनो मोननाय खोनानो मोननाय बायदि जाय हायाव माइ जाया। बे हायाव बरफ्रा संसार जायामोन एबा न‌ लुवामोन। थिग बिदिनो बरफ्रा हादान सिफायग्रा होननानै मोनथिजायो जाय हायाव माइ जाया बे हाखौ गारनानै जों दाबसे हायाव थाङोमोन। जाय हाफोराव मैदेर मैदेर खाजालायनाय माइ आबाद जायो बै जायगाखौसो बरआ आंग्रैमोन बै जायगायावसो बरफ्रा संसार जायोमोन जेराव बरनि रायजो जानाया गोदो गोदाय। ओमफ्राय मखुब जाबोदों। ह। बे ओ सोदोब खोन्दो दंमोन जोंहा। माइनि बाख्रि बेदरनि आलि बेबायदि खोथा दङ आं एसि। बावगारदों बायदि दंमोन नङा होमबा औ जौनि फुख्रि होननानै औ बिदि दंमोन थि बिदिनो माइ। आंनि अनगायैबो। बरफ्रा गोबां आबाद मावबोदों जेरै ओ जुखाम जेरै मैगं थाइगंनि लाइ लाफा बानलु फाथो गोबां जेसेबांनाखि फसलफोर दङ जेसेबांनाखि मैगं थाइगं दङ बेफोरखौ बरफ्रा गावनि आ खाइजोंनो दिहुननानै गावनि संसार जानायाव थोजासे खालामबोनानै गथायबोनानै लाबोदों आरो माइनि खोथाखौ दाबुंसै माइखौ गोबां रोखोमनि जोङो मावो बरफ्रा मावबोदों। जेरावनाखि जोसा माइब्रा नङा होमबा? नोंथांङा लाइनाव दङ? नोंथा लाइनाव दङ?
औ खोनादोंदे।
औ। नोंथाङा लाइनाव औ खोनादों।
औ
बैबायदिमोन गोबां ओ गोबां रोखोमनि माइफोरखौ बरफ्रा आबाद मावबोदों जेरै माइब्रा जोसा
औ
बेफोर गासै माइनि मुंफ्रा बरनि मुंजोंनो मुं मोननाय बरनि रावजोंनो मुं मोननाय बरनि सोदोब जोंनो मुं मोननाय
बरआव माने जों माइब्रा होनो इस ओ गुबुन रावआवहाय बेखौहाय बरनालि ना बरनि बरनि सावोल होननानै बुङो बेफोरबायदिनो आलादा आलादा जोसा माइखौ जोंहा बर हिसाबै जोसा होनना बुङो गुबुना गुबुन बुङो
औ ओ गुबुना ओ हावलाद लादोंबो जानो हागौ नाथाय जोंहादि बरनि आंगो राव दङ बरनि आंगो सोदोब ब बे मोनसे देंखो जाथाव नङा होमबा
नोंगौ
खाथि खालानि ओ सोरनिफ्रायबा लन वर्ड बुङो जायखौ हावदा लानानै सो सोलिनो गोनां जायो बैबायदि आरो नोंथाङा ओ बरफोरनि आबादनि सायाव बबे मोनसेखौ बर हारिजों गोथौ सोमोन्दो दं होननानै सानो
बर हारिजों गोथौ सोमोन्दो दं होनोबा जोंहा माइखौनो बुंनो हागोन मानो होनबा जों माइ माव माइ आबाद मावनाय जों जोंहा सोमोन्दो लाखिनानै बैसागु फोरबो फालिनाय हामा हाबाफारियाव फैयो मानो होम माइ गायनायनि सिगां जों बैसाग दान फैनाय लोगो लोगो बिलाइनि गोथां गोरलै बिलायखि खिलिबोनाय लोगो लोगोनो अखा लाबोसिगोन होननानै जोंनि गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनो अब्ला माइ
औ
बेखौ नायोबाथ जों माइयानो जोंनि बर फोरनि जों सोमोन्दो दं होननानै बुंनो हागोन
औ
आरो बेजों लोगोसे बरफोरनि न नि नखरनि नुथायखौ नायोब्लाबो सिनायो जोंहा नखर नआव न'नि सिथ्लानि साहा ख'नायावहायनो माइ बाख्रि थायो‌। जायखौ जों बेहाय माइ दोनथुमो माइ आबाद मावनायखायसो जों माइ फिथाइखौ मोननो थाखाय माइ बाख्रिखौ बानायनानै लायो नङा होमबा?
थारैनो
आरो बेजों लोगोसे जों बर'फोरा नि बारियाव गय आबाद बेबो थाफायो
गय गय गय आबादजों बर'नि एबा गय आबादजों जोंनि बेसेबां गोथौ सोमोन्दो दं नोंथाङा फोरमाय एसे
गय आबादजों जोंहा गोबां गोथौ सोमोन्दो दं होननानै आं सानो माने नो होनबा गयजोंनो जों सासे आलासिखौ फुजियो बेजों लोगोसे जों फुजा फाथल गासिबो खामानियावनो बाहयो जोंहा दोरोङारि धोरोम बाथौ धोरोमावबो जोङो गय फाथै होननानै बाउनाय नियम दङ बेनिखायनो जों साफ्रोमबो बर'नि न'खरनि बारि ख'नायावहाय गय बिफांजों लोगोसे फाथै बिफांखौ नुनो मोनो
औ
आरो बेजों लोगोसे गोबां आबाद मावनानै जा जायो जोंनि माइ होनोबा आलादा आलादा समाव आलादा आलादा समावहाय दैज्लां बोथोरनि आलादा आसौ माइ आलादा मावोमोन आरो बेबायदिनो आरो जे फाथो बाय बेफोरखौबो मावो माइ गायनो
औ
फाथोखौ फाथो खौबोथ दानखांनायनि उनावहायसो जों माइखौ गायो नङा होनबा?
अ ओं औ खोनादों बर'फोरनि गोबां बेबायदि बायदि औ खोनादों। बर'फोरनि बायदि बायदि आबादनि गेजेरजों ओ दिनै भारतनि सा सानजा ओनसोल हिसाबै
औ खोनादोंना?